औ।
औ खोनादोंना नोंथां? हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ ओम आं नोंथांनाव कल हरनायनि। जाहोना जाबाय माने मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
औ सावरायजागोन नोंथां औ हागोन
आयदायानो आयदायानो जाहैबाय सुबुं मुलि।
औ नोंथांनि सावरायनो लानाय आयदा माने। ओ माने बर'फोरनि माने बर'फ्रा माबायदि दोरोङारियै बाहायबोदोंमोन बै मुलिफोरनि सायाव सावरायनाय
औ औ।
औ
औ बेबायदिनो
बिदिब्ला बिदिब्ला जागायनोसैना नोंथां।
औ दे।
नो बर'फोर दे बुंगोन नोंथां।
ओ नोंथाङाबो माने नोंसिनि गोदोनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै बर'फोरनि दोरोङारि बैफोर मुलिफोरखौ माबोरै बाहायबोदों।
बिनि सायाव आङो जेसेबां रोंगौ एबा मिथिगौ बिनि सायाव आङो नोंथांनो फोरमायगोन आरो नोंथां नोंथाङाबो ओ माखासे नोंथांनि रोंगौथि बायदियै खोन्थाबानो जाबाय
औ
ओ आंनो जागायनोसै बिदिबा ओ गोदोनिफ्रायनो बर'फ्रा मिथिंगा मिथिंगानि सोरगिदिंङाव माने हाजो हायेन सेरफाङावनो रायजो जाबोदों आरो मिथिंगानिफ्रायनो गावसिनि माखासे ओ गोनांथिफोरखौबो बुथुमबोदों थिग बिदिनो गावसिनि ओ जिउ खुंबोनायाव एबा बेराम आजार जाबोनायफ्राव ओ माखासे लाइफां लाइफांनि ओ बिलाइ बिबार बा फिथाइ बेफोरनिफ्रायनो माखासे मुलिफोरबो दिहुननानै लाबोदों गावनि गावसोरनि रोंगौथि बायदियै
औ
जेरै जोङो बिबारनिफ्राय
उ औ
जेरै दाावदै फुल होनो दावदै फुलखौ मे नाव जुदि मा आजनायबा सिथर जायोबा बेखौ सेबनानै होयो
ओं
आरो जबा ओ जबा बिलाइखौबो
औ खानायाव बर' लोगोसे बिबार गलाब बिबारखौ बर'फ्रा गोदोयो माने ओंखाम हजम जायोबा गेस जानायफोरावहाय बिदै सेबनानै लोङोमोन
औ
आरो फिथायाइनिफ्राय फिथाइनिफ्राय जेरै
औ
सफारि फिथाइ सफारि फिथाइखौ बर'फ जेब्ला खि गोरा जायो अ ने खिया जेब्ला लाव लाव जायो आरो खिनायाव थाबथाया अब्ला बेखौ खिगोरा जानो थाखाय सफारि फिथाइखौ बाहायोमोन आरो
औ
बेजों लोगोसे आरो दंबावो बेन्दोंनिफ्राय खिफि बेन्दों बे खिफि बेन्दों होननायखौ जेब्ला उदै सायो अब्ला बे उदै सानायाव बर'फोरा बाह यबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसे सफारि बिलाइ
ओ
सफारि बिलाइआ सफारि बिलाइ गोरलै बेखौबो बर'फ्रा जेब्ला खिसावनाय जायो अब्ला बेखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनदों
उम
आरो जोङो औवानिफ्रायबो माने मुलि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनो जेरै आथिङाव बौवोब्ला एबा थैफोर फिसा फिसौ बिदि बौनायफोरावहाय बे औवानि निलिखौ ओ होनानै थैखौ थाबथा होनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो आरो बेजों लोगोसे आथिं आखाइ एबा फिसा फिसौ आव बौवोब्ला जोङो मोनामदारि मोनसे बे बिलाइ बेखौबो जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ नोंथां नोंथांनि रोंगौथि बायदि नोंथाङाबो जे बर'फोरनि सुबुं मुलि बाहायनायनि सायाव फंनैसो फोरमायनानै होदो
नंगौ ना आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' नोंथां ओ जेनेबा बर'फोराथ' गोदोहायनो मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय मुलिफोरखौ बाहायबोबाय थादों नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ
ओ मिथिंगानिफ्राय बुथुमनानै मोननाय मुलिखौहाय माने ओ बर'फोरा माने मोनथाम ओम मोदोम बाहागोआव माने बाहायनाय जायो आरो ना जेनेबा जानाय लोंनाय आरो फुननाय बेफोरबायदियाव माने बाहायनाय जायो आरो बिदिनो ओम फुननाय फुननाय होननानै बुङोब्ला जेनेबा गुग्ला बे गुग्ला जानायावहाय माने बै औ उम खारौ खान्दाय दंफां बिगुर आरो बे दाउसा मोख्रेबनि बिलाइ आरो बामोन नारा बामोन नारानि बिलाइ बेखौ उनग्लिनानै माने मिस मिस उनग्लिनानै माने गुग्लानि बे सेर सेराव फुननाय जायो आरोना
औ
ओमफ्राय गुग्लाया बेबायदिनो माने फुनबाथाय माने ओरै रानख्रेबनानै सेरन बोनाय जायो आरो ओमफ्राय बिनि मेगना गयो। ओमफ्राय आरो जेनेबा मोखां गैयि गुग्लाबो जायोना बे मोखां गैयै गुग्लयावहाय माने ओ दालि ओमफ्राय फारौखि बेखौ उननानैहाय माने होनाय जायो आरो जाहाथे बिनि मोखाङा गोबा जानानै गब्लंनाय बायदि मेगना गनो हानाय बादि बिनि बिजानुफोरा गनो हानाय बायदि आरो आरो बेबायदिनो लोंनाय लोंनायावबो माने जारि बिलाइ बेफोरखौहाय जेनेबा लोमजानाय बा गगा मोननायफोरा स्रां खारनायनि थारमाने जारि बिलाइजों दाउसा फिसाजों बुथारनानै बेखौहाय फुदुंनानै लोंनाय जायो आरो।
औ नोंगौ
फुननायाव आरो माखासे दंबावो जेरैहाय ओ गथ' फिसाफोरा गगा मोनबा थाव आरो बै काल जिरा दङना काल जिरा सामब्राम गुफुर बेखौहाय फुदुंनानै माने ए गथ'फोरनि बिखा थालो आरो आथिं आखाय बेफोराव फुननानै मालिस लानानै होनाय जायो आरो।
आरो माखासे गानहोयोबो सामब्राम गुफुर बस् रोदा बेखौहाय माने माला सुनानैहाय गानहोनाय जायो जाहाथे गगाफोर गगाया राननाय बायदि बिदि आरो आखाइयावबो गानहोयो आरो गोदोनायावबो गानहोयो। जानाय जानाय होननानै बुङोब्ला थ' जेनेबा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुम फुनानै मोननाय जेरैहाय बरि बानायोना? गगा गगा मोननायाव जानाय आरो निम'निया बरि निम'नियानि बेफोरबायदि जेरैहाय निम निया बुरि बानायनो थाखाय बै जेरखम थाइजौ बिलाइआव जे सिथर सि्थर गोसोम गोसोम थायोना।
औ
बे ओमफाय आरो इदिनो सिब्रु रोदा आरो बिदिनो गोबां माने मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै लाबोनानै औ हनानैहाय बेखौहाय फिथर फिथर खालामनानै माने फोराननानैहाय जानाय जायो आरो। आरो गरमबो होनाय जायो बेखौहाय खायसे जानायाव बाहायो आरो खायसे बरम बरमबो होनाय जायो माने ओनसोल लायै ओनसोल आलादा आलादा जायोना। बेनिखायनो माने जोंनिथिंहाय बांसिन जानायखौ बाहायनाय जायो आरो। माने बरमखौ होनाय जाया बरम खौ होयो बै गुसु सेबखांनाय गुसु सेबखांनाय बेमार जायोना नोंथां। बेवहाय माने गय ओमफ्राय फालै ओमफफ्राय आरो गय खावनानै होनाय जायो ओमफ्राय
औ
फाथै जायो आरो गुसु सिबखांनायनि थाखाय
ओ
बेबायदिनो गोबां मोननाय जाबावो मोनदांङा मिथिबावो आरो
जा जा बुंदों नोंथांङा जोंनि